औ ओ नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय गिबि गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ होनो हागोन नोंथां।
अ सम होनो हायोब्ला नोंथाङा आंनो सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायगौमोन।
औ साव-सावरायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
ओ ओम दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ दावबायनाया जोंनि था खाय मानो गोनां नोंथाबोथ' मिथिखागौ दावबाय नाया बुहुमनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय साबसिन राहा आरोना नोंथां। ओ बेयो जोंखौ ओ गुबुन गुबुन हारिमुफोरखौ मोनदांनो ओ गोदान गोदान मानसिफोरखौ ओ लोगो हमनो मिथिंगायारि आरो मिथिंगानि समायना ओ महरखौ
औ
रंजानो मदद खालामो आरोना जेनेबा रंजानायाव मदद खालामो। ओ दावबायनो थाखाय
औ
गोबां ओ समायना जायगाफोर दं ओ जेरै हाजो लैथो रुगुं अरन आरो जानिम जारिमिनारि गोसोखां खाम्फाफोर बायदि आरोना नोंथां ओ
औ
बेफोर ओ गासैबो जायगाफोरनि गेजेराव ओ गवाया ओ आंनि मोजां मोनग्रा ओ थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे आरो ना नोंथां ओ नोंथांनियाबो थ' मोनसे बा दंखायो जानांगौ जेनेबा मोजां मोननाय जायगा दङो जानांगौ। आ। ओ बेयो गावनि ओ समायना ओ लैथो रुगोम धोनि हारिमु आरो। ओ गोसो गुदुं हाबाफारिनि थाखाय मुंदांखा आरोना नोंथां। ओ गवायाव अन दावबायनाया गासैबो बैसोनि सुबुंफोरनि थाखाय ओ। मोनसे बावसोमनो हायि मोन्दांथि आरोना नोंथां।
औ।
ओ ओम गवाया भारतनि ओ बयनिख्रुइबो ओ। फिसासिन रायजो आरो। ओ आरब लैथो सेर सेर ओ जेनेबा लैथो सेर सेर आरोना नोंथां सोनाबारि ओम बोरिमा सायाव दं आरोना नोंथां।
औ।
ओ बेखौ मिथिंगायारि समायना ओ मह हरनि थाखाय ओ। पार्ट अफ दा अरियन्ट होननानैबो बुङो आरोना नोंथां। ओ।
बोसोरफ्रोमबो भारत आरो गुबुन हादोर फोरनिफ्राय ओ लाख लाख दावबायारिफोरा ओ गवायाव बेनि गोजोन लैथो रुगुं ओ गोजोन बोथोर आरो। गाब गोनां फोरबोफोरखौ रंजानो फैयो आरोना नोंथां।
औ।
ओ बे रायजोआव ओ। भारतारि आरो। पर्टुगिसनि ओ गुबुन गुबुन ओ। गलाय मोनदेर हारिमु दङ ओ मानोना बेयाव अ बै ओ। ब्रैजौ बाजि ओ बोसोरनिफ्रायबो बांसिन सम ओ पर्टुगिसफोरा सासन खालामजादों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओम बे गोहोमखौ बेनि ओ गिर्जाफोर ओ बिल्डिंफोर जानाय लोंनाय ओ। दोरोंफोराव नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ गाव दावबायनायनि ओ बयनिख्रुइ ओ साबसिन समा ओ नभेम्बर आरो। उम। फेब्रुवारिनि गेजेराव नभेम्बर आरो फेब्रुवारिनि गेजेराव ओ साबसिन बयनिख्रुइबो साबसिना जायो आरोना नोंथां। मानो होनबा बे समाव अ गोजांनाय बोथोर जायो नालाय बेरायनो मोजां जायो आरोना नोंथां।
औ
ओ बे बोथोराव गोबां ओ हारिमुवारि हाबाफारिफोर आरो लैथु ओ रु
फोरबोफोर खुंनाय ओ जायो आरोना नोंथां। ओ दावबायनाया दावबायनायनि फारसे बुंनाया आंनिया बे खिनियानो नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा मा ओ नोंथांनिबोथ' मोजां मोन जायगा दं ओ नोंथाङाबो बेरायनानै माबायदि मोनो बेनि फारसे नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जेनेबा दावबायनाया बुहुमनि सोमोन्दै मिनथिनो थाखाय साबसिन राहा नङा होमबा?
औ नंगौ।
दावबायनाय जायगाफोरा आलदा आलदा जायो जेनै नोंथाङाबोथ' बुंखाबाय रा आंनि जेनेबा बेस्ट आं नायनो लुबैनाय जायगायानो जाहैबाय काजिरङा हायुङारि पार्क
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो आलदा आलदा जायो आरो ना
औ औ
औ दा बेबायदि जायगाफोरा समायना समायना आरो ना बेबायदि जायगाफोरा जोंनि गोसोखौ औ जोंनि गोसोखौ बोनानै लाङो। हारसिङैनो औ औ जेरै आरो भारतआवबोथ' दङो गोबां समायना रमायना दावबायारि थावनि गोनां हादर नङा होमबा भारतआबो?
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बेयाव जेरै दैमा दैसा हाजो हाला अरन लै थो जारिमिनारि खाम्फाबोथ' दोङो।
औ औ नंगौ
आरो गोबां रोखोमनि धोरोमारि जायगाफोर दं जाय बोसोरफ्रोमबो लाख लाख दावबायारिफोराबो फैयो आरोना नायनो भारतआव। आरो भारताव नायथावना महरै गोबां पार्क एबा जायगाफोर दं जेरै ताजमहल, काजिरङा हायुङारि पार्क मानास हायुंङारि पार्क सिललं बायदि बायदि।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ बेनि गेजेराव ताजमहला बुहुमनि बयनिख्रुइबो समायनासिन गोसोखां खाम्फाफोरनि गेजेराव मोनसे। नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
आरो बे ताजमहलखौ मोजां मोनलायनायनि नेरसोन होननानैबो बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ बोसोरफ्रोमबो दाब दाब हादोरफोरनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा भारतावबो दावबायनो फैयो।
औ औ।
औ। आरो आसामाव थानाय काजिरङा नेसनेल पार्कआ थसे गंनि थाखायथ' मुंदांखा। अ बेजों लोगोसे बेयाव जोङो नुनो मोनो मैदेर मोसा हाग्रानि मैसो गोबां फोलेरनि दाउफोर नुयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ। बेनिखायनो बेफोरखौ नायनो थाखाय दाब दाब ओनसोलफोरनिफ्राय नायनो फैयो आरो ना।
औ औ।
आरो बेबायदि थायोब्ला बेबायदि समायना रमायना जायगाफोरा जोंनि गोसोखौथ' बोना लांखायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ बेनि थाखायनोथ' आंबो दावबायनायखौ मोजां मोनो। नोंथाङाबोथ' बुंखाबाय दावबायनायखौ मोजां मोनो होननानै।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसे दावबायनाया सोलोंथाइनि मोनसे आयदा जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जेरै जोंखौ जों फरायोब्ला बोसोराव जोंखौ खेबसे दावबायनो लाङो।
औ औ फरायसालिनिफ्राय आरोना नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ।
जेनेबा मोनसे गोजाननि मानसि आरो मुवाफोरखौ नुवाब्ला मान मानसिया असे गियान साफिया नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
जों जेनेबा लेखायाव लिरनायफोरखौ मेगनजों नुब्लासो नंगौ बैसोर सोलोंथाइखौ मोननो हानाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। हादर दावबायनायनिफ्राय मुलुगनि गुबुन हारि गुबुन समाज आरो गुबुन हादरनि मानसिफोरजों लोगो मोनज्लायनानै साननाय हनायफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो सोलो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ नंगौ। जेनेबा आरो दङ दावबायारिफोरा जेरै जारिमिन हालुरारि आरो समाजिक गियान मोनो गुबुनफोरा बेबायदि मोना। नङा होमबा नोंथाबोथ' मिथिखागौ औ बिथांफोरा बिथांमोना हादर दावबायनायनिफ्राय जारिमिननि खौरांखौ बुथुमना हायो नङा होमबा?
औ औ।
औ ओमफाय दावबायारिफोरा नोगोर एबा हादर नायगिदिंनायाव माबोरै बालाहामाखौ बारलांनाय गोजौ हाजो हालाखौ माबोरै बारखो गिथाव बाथाव हाग्रानि जुनारफोरखौ माबोरै एरायबोखो बेफोरनि गुबै खौरांखौ बिथांफोरनिफ्राय मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
बिथांमोना बेसेबां दुखुनि गेजेरजों दि गोमोथाव मुवाफोरखौ दिहुनलांदों बिसोरो एसेनोसै आरो ना
औ
औ दावबायनाथ' नोंथाङाबो मोजां मोनखायो आंबो मोजां मोनो गोबाङानो मोजां मोनखायो नङा होमबा औ नंगौ
नोंथाङा ओ मा मा जायगा बेरायखो फोरमायनो हागोन नामा
ओरैनो जायगा बेरायनायाथ' बिदि थांबाय थेवबाबबो आं मोजां मोननायाथ' होनखाबाय काजिरङा नेसनेल पार्क
औ नोंथाङाथ' थांबाय जानांगौ नोंथाङाथ' थांबाय जानांगौ औ माने मोनसे सिमां माबानानै दं आरो ना नोंथाङा जेनेबा थांगोन होननानै
औ जेनेबा इउ एनाव थांगोन जेनेबा आं मोजाङै थायोब्ला थांगोनानो आरोना
औ
दाथ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय
नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ आरो दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा ओ साबायखर बावनाय थाबाय मानो होनबा नोंथांनि ओ फेभ्रेट प्लेस जेनेबा मोजां मोननाय जायगानि जायगाखौ मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय बायदिसिना खौरां जेनेबाफोर जेनेबा बेरायनायनि बागै मिथिनो मोनबाय नोंथांनि थाखायबो ओ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ खुलुमबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन सावरायफिननो मोनगोन
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां एसेनोसै औ दे